खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरा बोरैहाय दाउ अमा फिसिनानै न'खर दायो बेनि सोमोनदै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन बोरैहाय फिसियो औ अब्ला जागायदिनि नोंथां ओ जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दाउ अमा बोरमा मोसौ बिदिनो जिब जुनारखौबो लोगो गोसे जोङो फि बुफानानै जों फिसि बुनानै जोङो दिनै जिउ खुंबोनायखौ जों नुदों आरो नों
औ ओ
गोदोबो जोङो जेनेखा जोङो दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोयोमोन बर'फोरा जोंनि बर' गामियावहाय दाउ अमा फिसिनानै जोङो बयबो बिदिनो गरसे गरनै रां आरजिनायखौ जों नुदों आरो बर'फोरा दाउ बेदर जायो बर'फोरा बेदर जाग्रा हिसाबै जोङो गाव दाउबो बोरमाबो बिदिनो अमाफोरखौबो जों फिसियो मानोना जोङो बै फिसिनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा दिनै दाउ मासेनि दामा दिनै बुंनो थाङोब्लासो सेरोजा जि ओ जिनैजौ गाहाम जायो जेनबा जुदि किल'सेयावनो बाजौ रां नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो नोङो दाउ अमा फिसि नानैबो जोङो जिउ राहा दानो हायो आरो साख्रि बाख्रि गैयाबाबो बेंखायनो बर'फोरा दाउ जिउ खुंनायजों लोगोसे दाउ अमा बोरमाफोरखौबो जों फिसिनायखौ जों गोबां बर' गामियावनो जोङो नुयो बर'फ्रा गाव जानो नङा फिसिया बेखौ जोङो फाननोबो हायो हाथाय बाजाराव नङा होमबा नोंथां बे जोंनि थाखाय मोनसे एसे माने रां आरजिनायनि मोनसे लामा आरो मानोना मानसिया जिउआव थांना थानोबा जोंनो रां नांगौ नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोङो दाउ अमाखौ जोङो फिसिनो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो दाउखौ बोरै फिसियो होननानै बुङोब्ला दाउखौथ' फिसिनो थाखाय एसेबां रांनि गोनांथि जाय या होननानै आं सानो आरो नोंथां मानोना दाउआ एसे एनै इंखुर मोनजाब्लानो एसे एसे एनै माइ मोनजाब्लानो आरो लोगोसे बेसोरखौ हगारना होयोब्लानो बेफोरो एमफौ एनला जायो जानानै दाउफोरा देरखायो गावनो हारसिं नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो अमाखौ फिसिनोब्लाथ' जोङो दिनै गुनदि नांगोन नङा होमबा जाय गुनदिया माइनिफ्राय गुनदै ओंखारो बेखौ जोङो ओ औ जुजाइनिफ्राय ओंखार आरो बेखौ जोङो अमानो आदार हिसाबै जोङो होनाय जायो बेजों लोगोसे जों अमानो जोङो बै मि मिथिंगायावनो मोननाय हाग्रा जेरै थास' थास' गोसोम थास' गूपूरफोरखौ जों रूनानै आरो मेगं मैगं जाखोनदा खालायफोरखौ फोरखौ जोङो लगायफानानै जोङो अमानो दानाजों बा गुनदैजों होफानाय जायो आरो नाथाय आथिखालाव एसे एसे सोलायबाय खायफा खायफा मानसिफोरा ओ दानाखौ होयो जायफोरा ओ बायनानै मोननाय दाना बेफोरफोरखौ जोङो अमाफोरनो जाहोनाय खौ जों नुयो आरो नोंथां अ अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों ओ बिथांमोननि साइदयावहाय बोरैहाय ओ दाउ अमाखौ फिसियो आथिखालाव नोंथांआ एसे फोरमायना होलाय
ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायसायानो फिसियो नोंथां दाउ जेनोबा जा बर' आइजोफोरा जोंनि बर' आइजोफोरा जि जा जा जिब जुनार लायो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जेनोबा बेफोरखौ फिसिनायनि मोनसे जाहोनबो दं जेरैहाय गावनि ओ फिसाइखौ ओ फिसाइखौ जेनोबा मदद खालामनो थाखाय रां रुफायाव आरो गावनि फिसाफोरखौ जा नांगौ होनो हानायनि थाखाय बेफोरखौबो बेफोरनि थाखायबो बेदि जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो जायो आरो नोंथां
औ
औ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गासिबो जिब जुनारखौनो फिसियो जेरै अमा अमाखौथ' बयबो फ्राय गासिबो न'खरावनो नुफ्रामनो मोनो होनजायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय बिदिनो ओ मासेफोर ल' लाया बिदिनो मानै माथाम बिदिनो लायो आरो ओ जेनोबा अमाखौ मा फिसा फियो फिसियो होनब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि आरो जेरैहाय औ अमाखौ जोङो बिदिनो ओ जेनोबा उन्दैनिफ्रायनो जेनोबा गोरलैनिफ्रायनो बायना लाबो हाथाइ बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबो आरो जोङो ओ बायना लाबोनानै बिदिनो अमानो जोङो जा नोंथांआ बुंदों अमानो जाहोनाय होनब्ला जोङो बिदिनो जा माइ जेनोबा माइ संनानै ओंखारनाय जा जुजाय जायखौ गुन्दै होनना मिथियो जोङो बेखौबो जाहोयो आरो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा मोनसे जेरैहाय ओ जौ सेरेब जुमाय जे सावो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जा अफ्रि बे अफ्रिखौबो जाहोयो आरो अमानो औ आरो बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै थास' ओ थास' हाग्रा बंग्रा बिदिनो आरो थालिर फस्लाफोरखौ बो जायो नालाय अमाया बेफोरखौ बेफोरखौबो जाहोयो आरो अमानो औ आरो बिदिनो जा आथिखालाव ओ बिदिनो बायदिसिना दाना ओंखारबाय होनदों नोंथाङा जेरै नंगौ नंनायाल जेनेबा बेफोरखौ जोङो गलाफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै अमा फोरनो जाहोयो आरो बेफोरखौ जाहोबालाय ओ बेफोरखौ जाहोनो मोनोबा मोदोम फोराहाय गुरि जायो आरो थाब थाबनो देरो होनना खोनानो मोन्दों आरो आं नोंथां बिदिनो औ आरो बायदिसिना बिजिबो होयो आथिखालनि जुगाव आरो औ बिदिनो आरो जोंनि अमा अमा जेनेबा अमाया जोंनि बर' हाबानि बर'फोरनि हाबानि थाखाय गोनांथिथार जेनेबा अमा बेदर गैयाबा हाबायानो जाथावा बायसा नङा होमबा नों
औ
हाय जोङो जानाय आदारावहाय औ जोंनि जाग्रा जा बेदर बेयावहाय बाहायो आरो हाबायाव जोंनि औ आरो आथिखालाव बिदिनो ओ जेनेबा ओ अमा फ्राम एबा दाउ फ्राम बिदि बायदिसिनाबो लुनाय नुसै आरो जेनेबा गोदोनि जुगावथ' बिदि बारा गैयामोन नालाय गोजौ ओ जेनेबा गोदो बिदिनो गोजौ सोलोंथाइ बिदि लानो हायामोन। नालाय मे बेफोरदि सुबिदाखौ बानायनो हायामोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदिनो औ गोजौ सुबिदा लानो हायो एबा होनो हायो बिनि रों बेफोरखौ औ औ
नोंगौ नोंथां बुंनाय बायसा जोंनि जेनेबा जोंनि जिब जुनारखौ फिसिनाया बर' गामिफोरावनो एखे समानफ्राबानो नङा होमबा गासिबो गोरोबफ्लेनाय आरो जोङो दाउ अमानि अनगायैबो जोङो हांसोखौ फिसिनो हायो जेरै नाफोरखौ फिसिनो हायो। नङा होमबा जायखौ जोङो फुख्रि फिसा फख्रियावनो आथिखालावथ' जोंनो फिसा फख्रियावनो गोबां ना फिनानै दिनै रां खामायनायखौ नुयो गोदोथ' जोङो बिगा बिगा फुख्रि नाङोमोन नाथाय आथिखालाव जुदि गोनोखो आदबजों जुदि ना फियो ब्ला जोङो बिल्डिं सायावबो जों नाखौ फिसिनो हायो नोंथां बेखौ जोङो दिनै हाखर जावनानैबो लोगोसे बिल्दिं सायावबो जों फिसिनायखौ दिनै नुयो आरो जायफोरा सिटि नोगोराव थायो बिथांमोना आथिखालाव गोनोखो आदबजों ना फिसिनायखौ खौ जों नुयो आरो नोंथां मानोना नाखौ बोरैहाय फिसियो होमब्ला बै सायाव माने नाखौ बैयावनो माने दै होनानै जोङो बेयावनो नाखौ फिसिनाय जायो आरो बिसोरो गोबां बेयाव केमिकेल बा गोबां आदार नानि नि थाखाय होनानै जों फेदेरनायखौ नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव नाथाय बिदि रोखोमखौ जों खालामा जोङो हाखरावनो जोंनि फुख्रियावनो जोङो जावनानै जों फिसिनायखौ जों गोबां नुयो आरो बिनिजों लोगोसे जायहा फुख्रि दङ बिथां बिथांमोना हांसोखौबो फिफायो मानोना बेयाव सां बानायना बैसां बनायना होयो। लोगोसे हांसोआ गुन्दै जानानै खिनाय आदारखौ आरो नाफोराबो मोनजायो आरो। बे रखम जोंनि साइडआवहाय बिदि फिसिनाइखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। आरो लोगोसे जोङो मोस बोरमाफोरखौबो फिसियो बिदिनो मानोना बोरमाफोरा जोबोरै माने इजि आरो बोरमाखौ फिसिनोबो गोर मानोना बोरमाया गौ रोखोमनि बियो एफाग्राब बियो रां जाया आरो मानोना बियो बिलाइखौ हाना होब्लानो गोरलैयैनो देरो आरो जेनेबा जों बेखौ जोङो न'आवबो फिसिनो हायो नङा होमबा? खुनु बेखौ दाना एमान होनो गोनां जाया नों बिफां बिलाइखौ नोङो हाना नो जाहोनांगोन आरो मानोना माने बोरमाफोरा गोथां बिलाइ जानानै मोजां मोनग्रा मासे जुनार आरो मानोना बिसोर सोमखोर बिलाइखौ बे सोमखोर बिलाइखौल' बिसोरो जायो बिसोर गोरान बिलाइफोरखौ बिसोर जाया थिग बेखायनो बोरमाखौ फिसिनोब्ला जोङो बिफां लाइफां हाजो जायगा थानांगोन मानोना बिलाइखौ जों मोननो खानो हानांगोन नङा होमबा हाननो हाननानै जोङो दौनो हानांगोन अब्लासो जोङो बोरमाखौ फिसिनो हागोन आरो। बोरमाखौ जोंनि साइडआवहाय बिदि दाना होनानै फिसिनायखौ नुवा आरो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बोरमाखौ बोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायसायानो फिसियो बोरमाफोरखौ बिदिनो जा मिथिंगानि बे मोननाय लाइफां एबा बिलाइफोर हाग्रा बंग्रा बेफोरखौनो जाहोनानै जोङो बोरमाखौ फिसियो आरो। आरो बोरमाखौ दोननो थाखाय जोंनि जायगायाव बिदिनो जेनेबा बोरमा थानो थाखाय एसे गोजौ जायगा बिदि सां बिदि बानायना हो फियो आरो आरो औ औ बिदिनो जोंनियाबो एखेयानो आरो आरो जा मोसौ मोसौआथ' गासैबो नख गासैनिबो न'खरावनो थायो होनजाखायो नङा। नङा होमबा नोंथां मोसौ बिदिनो मोसौ हालिफोरखौ बारा नुबांला नुबांनाया जेरै मोसौ गाय बेफोरखौ नुयो आरो। एबा मोसौ गाया जोंनो गोबां खामानियावनो मदद होयो जेरैहाय बिनि जा गोबोरखि बेफोरखौबो जोङो बायदिसिना बायदिसिना आबाद मावनायाव जोंनो हासार महरै मोनो आरो बेखौ आरो फिसौआ जा बे फिसा होयो फिसा फिसाफोराबो जोंनि थाखाय जोंनो नांगौ आरो। आरो जेनेबा
बिदिनो मोसौ फिसा जायो जानानै बिदिखौ जोङो जेनेबा बा नांगौ नांगौ समाव एबा रांनि गोनांथि जाबा बे मोसौ फिसाखौनो जोङो फाननानै रां खामायनो हायो आरो। आरो मोसौनिफ्राय जोङो जेरैहाय बायदिसिना होनबा जों मोसौनिफ्राय गाइाखेरबो मोनो। गखेरखौ जोङो ज जेनेबा जों जाग्रा जोंनि जाग्रा जेरैहाय साहा उनु बिदिबो गाइखेरनि साहा बेफोरदिबो बानाय जायो आरो। गाइखेर दाखा बिदिबो आरो गाइखेर पनिर बेफोरदिबो बानायजायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथांमोननाया सैथो जोंनि ओनसोलावबो बिदि खोब गैसोयाबाबो मासे मानै बिदिनो न'खरफोराव मोसौखौ जोङो फिसियो जेरै जोङो मोसौखौ गाइखेर जानो थाखायबो आरो मालाबा नोङो रांखान्थि जुदि नोंङहा अभाब जायोब्ला बा नांगौ फैसा नांगौ जायोब्ला नों नाङा बै समावबो फैसा फाननो हायो नङा हबा जायखौ नोङो मोसौ हालियाथ आथिखाल आथिखालाव जोबोर दामानो जाबाय मासे मोसौ हिसाबै बायनो थाखाय जरा हिसाबै बायनो थाङोब्ला जोङो देर लाख एक लाख त्रिस हाजार बिदि गाहाम जोङो नुयो आरो खोनायो आरो। बिदिनो मोसौनि दामाबो जोबोर बारायबाय आरो जों मोसौखौबो बरफ्रा फिसियो गाव गावनि माने न'खराव मोसौजोंनो जों हालेवनानै जायो नङा होमबा? मोसौखौ बियो बेनिखायनो जोङो जोङो भगबान रोखम सिबियोमोन आरो गोदोनि मानसिफोर
औ जों जेरैहाय गपाल फुजा गपाल फुजाबो होयो। औ
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ खौ बेखनानै दोनथनोसै नामा नोंथां? औ गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो